हेलौ
औ नोंथां
अ नों
खोनादों ना
औ खोनादों
औ खोनादों
नोंथाङा खोनाबायना
औ ओ खोनाबाय खोनाबाय
नोंथां ओ मा खालामदों नोंथाङा
दा नोंथाङा आं नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथाङालाय
आंबो जिरायना दंथयो र नआवनो ओम बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजो ओ मोनसे
औ
आयदा लानानै सावरायलांनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
अ ओ बेखौ बैसाग ओ‌ आरो मागो फोरबोनि बागै एसे रायज्लायनोसै नामा
औ जायो जे नोंथां जायो
अ अ नोंथां ओ नोंसोरनियाव ओ बैसागो फोरबोखौ माबोरै बोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे सुंद'यै बुंना होननाय नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बैसागुखौ जों जोबोद गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो आरो नोंथां
उम औ
बैसागु होनोब्लाथ' बे जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसामनिनो मोनसे गोदान बोसोर नङा होमबा
औ औ औ
जेनेबा बैसागु बुङोब्लानो जों बैस बैसो बोसोरनि आगु होननानै बुंनाय जायो आरो बोसोरनि आगु बैसागु। औ बे जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेल माहारि रिनि बाजोंनि आसामनिनो आरो मोनसे गोदान बोसोर जेरावहाय जोङो माने। जोबोद गाजा गोमजायैनो जायखौ जों फालियो बैसागुखौ जोङो माने सैथ्र' दाननि जोब था साननिफ्राय फालिनाय जायो आरो नोंथां जाय दिनखालि जोङो मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो दिनखालिखौ। औ जेनेबा जोङो इदिन बेदिनखालि जोङो। फुङावनो सिखारनानै जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै। बिदिनो ओ जोङो दैमाफ्राव थुखैनो लाङो आरो नोंथां।
औ औ
औ दैमायाव जोङो बिबदिनो ओ थुखैनानै थुखैनानै। बिदिनो जोङो बिनोहाय लाव फान्थावनि माला गानहोयो बिनि उनाव जोङो जा लाव फान्थाव माला सुखांनानै आग्लायनाय बेखौहाय जोङो लानानै जों मोसौखौ खुबैयो आरो नोंथां जेरै जोङो बेयावहाय जोङो माखासे मेथाइ खनो आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था। बिमा गायदि बायदि दा जा ओ बिफा बलद बायदि जा बिब्दिनो बायदिसिना जोङो। खुगा मेथाइ खनै खनै जों मोसौखौत ओ खुबैनाय जायो आरो लाव फान्थावनि ओ मा लाव फान्थावजोंहाय आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ बिदिनो थाराय बायद बिदिनो ओ डिग्रि लावथि आरो बाब्रिखब बायदिसिना होनानै जों होलांनाय जायो आरो। आरो जोङो बेनि उनावहाय जोङो ओ इदिनोखालि जों मोसौ खौ ओ हगारना होनाय जायो आरो नोंथां जों दोनदाल खायालासिनो जोङो मोसौखौ। आरामै जों हगारना होनाय जायो आरो जेनेबा बिनि उनावहाय जों जे औ नंगौ नोंथां जेनेब्ला जेब्ला मोन मोनाब्लि जागोन जेब्ला जों मोसौ खानो जागोन अब्ला जोङो मोसौखौ गोदान दोनदालजों जोङो ओ खानाय जायो आरो जोङो खुलुमनानै जों मोसौखौ मान सनमान होनाय जायो आरो नोंथां।
अ अ अ।
औ बिनि उनावहाय जोंङो अखानायैहाय जोंहा मानसि बैसागुआ जागायसिगोन। गिबियावनो जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो बि बिदिनो आ ओ गावबा गावनि धोरोमखौ जों फार्स्टावहाय खुलुमग्रोयो आरो जेनेबा जाय जायखौ फोथायो बेखौ जों खुलुमग्रोनानै बिनि उनावहाय जोङो। न'नि गेदेरसिनफोरखौ खुलुमबाय गेदेरा उन्दैखौ बोर होबाय बिब्दिनो ओ उम बिदिनो मा माने गाओ गावनि मोजां मोननायफोरनि बिब्दिनो आर'नाइ दख'ना बा बायदिसिना। होनानै न'खरनि मानसिफोरनो होनानै जोङो ओ मान सनमान खालामनाय जायो आरो नोंथां। औ बिनि उनावहाय इदिनखालि जोंहा ओ खायफा गामिया जोंथिंजाय बिबदिनो सोरबा फोर गामि गामि मोसानायखौ जोंहा से थारिखनिफ्रायनो लायो आरो बबेबा गामियाहाय बिब्दिनो गिबि से दिन से थारिखखौ जोंहा इसोरनो इसोर फुजिनायाव फुजिनायाव जों ओ मुखुब थायो आरो आरो जेनेबा खायफा गामिया बिदिनो सेट- थारिखनिफ्राय मोसाबाय खायफा गामिया बिदिनो नै थारिखनिफ्राय मोसायो आरो गाजा गोमजायै
उम उम।
बिदिनो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ गासिबो। बबेबा गामियावहाय बिदिनो गासैबो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै खेबसेनो गामियाव ओंखारो आरो - - बा अबेबा खायसे गामियाहाय जेनेबा बोराइ बेन्थ'आ गावसिनि मोनसे पार्टि लानानै ओंखारो सेंग्रा सिख्लानि मोनसे ओंखारो गागिनि ओंखारो आरो बिदिनो गथ' गथायाइनि ओंखारो आरो बिदिनो न'खर न'खर हाबसिगोन हाबनानै मोसासिगोन मेथाइ खनसिगोन आरो न'खर बिगोमाया मोसोराफोरनो बिदिनो दानहरसिगोन माइरं गय फाथै जरा बिदिनो सोरबा हायोबा फैसा एसे हरफानानै जोङो मोसाग्रा मोसाखावरिफोरनो दानहरनाय जायो आरो। आरो बिनिफ्राय मोसाखावरिफोराहाय ओह बे न'खर बिगोमानो बेराम आजार दाजाथों बिबदिनो मोजां आलो गोजोननि रायजो जालांनो हाथों। बिब्दि होननानै बोर होलांओ आरो नोंथां जोंनि जायगायावहाय औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो सानदों नामा?
अ ओह आंबो एसे फोरमायनि ओह जोंनि जायगायाव बैसागोखौ माबायदि फो फालिनाय जायो ओह जोंनि जायगायावबो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो एखेयोनो फालिनाय जायो जोंनि जायगायावबो बैसागो फोरबोखौ बिदिनो जोंनावबो से खा ओह बिदिनो सैथ्र'दाननि जोबथा खालखालि नोंथां बुंनाय बायदियैनो फालिनाय जायो
औ
आरो बैसागोनि से खालार खालिनिफ्राय मानसि बैसागो फालिनाय जायो बे मानसि बैसागो फालिनाय ओह फालिनाय खालि जोंनि जायगायाव ओह बयबो न'खर न'खर माने इसोरखौ खलुम खुलुमग्रोयो आरो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा ओह बाथौ गोदानखो बाथौनि बेराखौ गोदान गोदान गायो आरो सिजौखौबो सोरबा सोरबा गोदान गोदान दानफायना गोदान गोदान गायनाय जायो आरो बिदि गायनानै इदिनो इसोरखौ बयबो खुलुमनाय जायो जों जायगायाव
औ
ओह से खालार खालि ओमफ्राय बिदिनो इसोरखौ खुलुमखांनानै ओह उन्दैफोरा गेदेरखो खुलुमसिगोन बोर बिसि सिगोन आरो गेदेरफोराबो उन्दैनो बोसोर सार्सि सिगोन बेफोरबादिनो ओह खुलुमलायनाय जायो आरो ओह बेफोरबादिनो ओमफ्राय बिनि उनाव नै खालारनिफ्राय बैसागो मागिनाया स्टार्ट जासिगोन आरो सुरु जासिगोन आरो नै खालारनिफ्राय जोंनि जायगायाव
औ औ
बिदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओह सेंग्राफोरा इदिनो आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै इनो ओह हिनजावफोराबो सिख्लाफोराबो गोमो गोमो दख'नाफोर आर'नाइ फालिफोरो लानानै बिदिनो न'खर न'खर बैसागो मागिनाय जासिगोन आरो बोराय बुरैफोरा मोनसे ग्रुप लायो आरो सेंग्रा सिख्ला मोनसे ग्रुप लाबाय बिदिनो ग्रुप ग्रुप जानानै इदिनो स्नि खाला खालारहालागै ओरै मागिनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
बैसागोखौ जोंनि जायगायाव ओरै स्नि खालारा लागै फालिनाय जायो आरो
औ - औ नंगौ नोंथां।
खालारालागै बिदिनो गाजा-गोमजायै फालिलांगोन बिदिनो मागिनानै मोननाय, फैसा बा, माइरंफोरखौबो बिदिनो समा खालामनानै माइरंफोरखौ फाननानै,
औ
एसे रां मोननायफोरखो, एसे खाना जासिगोना आरो एदिनो
नंगौ-नंगौ।
खाना जायो। आरो आग्लायनायफोरखो जमायाव दोनथुमो। बेफोरबायदि, खालामनाय जायो। आरो जोंनि माबायाव ओ जोंनि जायगायाव बैसागो फोरबोखौ। बेनिफ्राय नोंथां ओ मागो फोरबोनि बागै नोंसि नोंथांमोननि जायगायाव माबोरैहाय फालिनाय जायो? एसे सुंदै फोराय - फोरमायनाय मागोनि सोमोन्दै।
मागो फोरबोखौबो जोंनि जायगायावहाय, दासिमबो गाजा-गोमजायैनो फालियो आरो नोंथां। जोंहा जेब्ला, फुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो ओ हर हरावहाय जोङो बिबदिनो लावखार ओंखामखौ जानाय नुनो मोनो। आरो नों- जों माने गोबां सिगांनिफ्रायनो बिदिनो, ओ जिबा दिन बा से बा आरो बबेेबा जायगायावहाय बिदिनो, से दाननि सिगांनिफ्रायनो जोङो, बेलागुर लुनाय हाबाफारिखौ जों जागायजेनो आरो नोंथां। औ जोङो गिबियावनो बिब्दिनो गामिनि गथ'फोर बा गोदोनि समाव जेनेबा लावखार -फोर लुयोमोन। नाथाय दानि दिनावथ' लावखार गैलिया नालाय दा बिबदिनो गामिनि सेंग्रा-सिख्ला, सिख्ला बा, सोरबा गथ' गथायफोरा बिदिनो ज' जालायनानै, गामिनि अबेबा मोनसे दुब्लियावहाय, ओम माने बिबदिनो औवा गायनानै, नारा हानानै, बिदिनो थालिरनि बिखुं एफोरखौ लानानै, जोङो माने ओ बेलागुर मोनसे लुनाय जायो। आरो जोंहा बर'नि बेलागुरा जेनेबा, गोजौ मोनसे ओदिनो गल आरो गोजौ, थिया जायो आरो नोंथां। औ बे बेलागुरखौ जोङो लुनाय जायो आरो। जोङो माने मा' गो दाननि दानावहाय जों अरखौ जों फुजिनाय जायो आरो। नोंथां जोङो अरखौ जेनेबा, ओ अरनि गोहोखौ जोङो माने, मान - सनमान होनाय जायो।
औ,
औ जेनेबा जोङो बिदिनो बेलागुरखौ गोजौ लुखांनानै जोङोओ बिदिनो जेब्ला लावखार ओंखाम जासिगोन हरावहाय बिदिनो जा- -सिगोन, मोसिगोन रंजानानै जोङो अखानायै दिनावहाय जोङो फुङावनो, सिखारनानै जेब्ला-जेब्ला माने स्रां जानायनि सिगांनो जों सिखारनानै ज'नो बिबदिनो जों दुगैनोस्रां लोबस्रांनो जोङो, माने बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो।
अ, औ
औ जेनेबा जोङो बिदिनो फुङाव दुगैखांनानै जों बेलागुरखौ, बिदिनो ज' खुलुमनानै मान सनमान होनानै जोङो, जोङो अर लानानै जों बेलागुरखौ सावसिगोन आरो। जेब्ला जों बेलागुरखौ सावखाङो अब्ला जेनेबा, लास्टनि जाय खामनाय गेजेरनि खुन- खुन्थिया-खुन्थिया गाहाय बिनि खुन्थियानि जों हांगारखौ जोङो फोथा फुनानै जोङो, न'आव फैनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंनि खामखोन्दा जे गनफोर, औवाफोर बेफोरखौ जों लाबोफा- फानानै जोङो ओ न'नि बिदिनो बिफांफोराव जों आलायनानै दोनफैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ दे।
औ आरो बिबदिनो न'आवहाय जोङो, ओ न'नि बिदिनो गय दंफांफोरावहाय जोङो, जिगाबनि-जिगाबफोर खानानै खाथाबना होनाय जायो आरो। औ बिबदिनो जों बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो इसोर सि बिसिगोन बिनि उनाव बेहाय जोङो फिथा सावराय सावनानै जोङो बयबो ज' बिदिनो जालाय लायसिगोन आरो नोंथां।
अ, अ
जों फिथा सावरायखौ जों गामियावनो बिबदिनो बबेबा जायगायाव ज' जालायनानै जायो।
औ
अबेबा जायगायावहाय बिब्दिनो न'खर न'खर थांलायनानै फिथा मागि हेलायनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो न दा औ दा नोंथांनि जोंहा समाबो जाबलायबायानो औ दा नोंथां आं गुबुन आयदाजों नोंथांजों सावरायबावनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला लाखिथ'नाय जाबाय होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां दे
दे